खोनादों?
खोनादों।
अ जों दा बर' सुबुंफोरनि आबाद मावनायनि सायाव माने फंनै। सो सावरायनोसै आरो
औ औ।
जेनेबा बर' बर'फोराथ' मोनसे आबाद गाहाय हारि होननानैनो जों बुंनो नांगोन बर'फोरखौ नङा होमब्ला।
औ नंगौ।
औ मानो होनोब्ला माने बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने। आबाद मावनानै जाबोगासिनो दिनैसिमबो।
औ औ।
आबादखौ माने बर'फोरा माब्लाबाबो गारनानै आबादनि गोजान थानो हाया आरो।
औ नंगौ।
गोबां बिबांहै मालाबा सोरबा न'खरा गोबां बिबांहै मालाबा आबादखौ मावाब्ला। ब्लाबो जेनेबा एसे एनै ब्लाबो। जेनेबा न'आव जानो थाखायनो मावनानै लानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
न'खरनि थोनायनि थाखाय। बे बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा हारि थि औ आरो बेसोरो ओ। गोदोनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै माने गोदो गोदायनिफ्रायनो।
औ औ नंगौ।
जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय आथिखालावबो बर' सुबुंफोरा माने आबाद मावनानैनो जायो बांसिन न'खरनि सुबुंफोरानो माने बे आबादजोंनो सोलिनानै दं माने थांनानै दं होननो नांगोन आरो जोङो
औ नंगौ
माने बेफोरनि गेजेरजोंनो बिसोरो न'खरनि माखासे खरसाफोरखौबो मोननाय जायो जायनि जाहोनावहाय मा नि इसोरो थाइसे थाइनै खरसानि थाखायबो माने न'खरावनो बारिफोरावनो माने आबादफोरखौ मावनानै बेहायनो गरसे गरनै रां बुथुमनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ
बेनिफ्राय बर'फोरनि जेनेबा गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय था नाय आबादफोरखौ जोङो बुंनो हायो।
औ औ नंगौ।
बेफोरनि गेजेराव हमनानै ला जों नुबोनाय हिसाबाव माइयाथ' थाखाबायानो माइखौथ' मालाबाबो बर'फोरा गायालाबासिनो थानो हाया। बेखौ बोसोराव जेनेबा माइ आबादखौ खनसेल' मावनाय जायो। खिन्थु आथिखालाव माने बेखौ माइ आबादखौ गुबुन गुब गुबुन नामनि दङ' ना ओमफाय बायदिसिना बोथोरावबो माने फोथाराव दै सोनो हानाय बायदि बेबस्था जाबानो माने बेखौ गायनाय जायो आरो। जोंनिथिंजायबो माने दाना दैज्लाङावल' गायला आरो माइखौ माने बेफोर बायदिनो बोथोर गैयि जाय समाव माइखौ गाया बेफोर बायदि समावबो माने माइखौ दहुननाय जायो आरो। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे माइ आबादजों लोगोसे जों बर'फोरखौ फाथो आबादबो मावनाय नुबोगासिनो। गोदोनि फ्रायनो मावबोदों फाथोफोरखौबो जेनेबा गोदोथ' एसेबां फाननायनि नामाव मावबोआखैमोनब्लाबो जोंनि आबै आबौमोना माने गावसिनि न'खरावनो नांगौ जायोमोन ना बे फाथो दिरुंफोरखौ जेनेबा गोदोथ' लाइटनि बेबायदि कारेन्ट बेफोर बायदि मोनफ्रोमबो गामियावनो एभेलेबोल नङामोन ना
औ औ नंगौ
जाहोनाव इसोरो माने केरासिनजोंसो ओ बेफोर बायदि साथि लगायनाय जायोमोन। ओमफाय केरासिनजों साथि लगायनो थाखायथ' जोंहा माबा नांगौ जायोना बे दिरुं खाला होनो जायखौ ओ बे खौबो जेनेबा फाथो दिरुंनिफ्रायनो बानायोमोन आरो।
औ नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय आरो बायदिसिना दिरुं बानायनाय न'खरनि जेनेबा गोनां जानाय माल बुस्थुफोरखौ खाबथानानै दोन ननो बा मानोबा बेफोर बायदिनि थाखाय बानायोमोन बेनिखायनो फाथोफोरखौ मावनाय जायोमोन आरो। फार्स्टआवनो बेखौ फोग्रोनानै ओमफाय लास्टआव जेब्ला फाथोआ गोरा जायो जायो अब्लानिया बेखौ माने फाथोखौ दानो दाननानै माने दंग' बा हाखर बा बिदिनो दैमाफोराव सोमनानै दोननाय नुयोमोन आरो दिरुंनि थाखाय। माने बेयो गुरै जायोब्लासो माने बेखौ बिगुरखौ जिरनानै बेनिफ्राय जोङो दिरुं बानायनो हायो नालाय बेबायदि बानायनाय जायोमोन। लोगोसे जोंहा बर'फोरा सबाय आबाद मावोमोन गोद दोयो माने गोबां मावनायखौ नुबो दों आरो सबायखौ जों उन्दै उन्दै समाव ओमफाय आथिखालावथ' सबायखौ माने बेबायदि एसेबां मावनायखौ जोङो नुला। जोंनि जायगाजों माने नुनो थांलिया आरो। बेबायदि सबाय ओमफाय सबायफोरखौबो बेबायदिनो फोनाय जायोमोन ओमफाय बेखौ आरो गोजां बोथोर बेबायदि समाव फुनाय जायोमोन आरो सबायखौ। ओमफाय बर'फोराथ' न'खराव माने सबायफोरखौ बेफोरबायदिनो हा लांदां थानाय जायगाफोराव फोनानै लायोमोन। ओमफाय बेखौनो जोङो थिनानै दोननो हायोना बे सबाय बेगर खौ ओमफाय बेबायदिनो फुनानै लाबाय ओमफाय न'खराव जेनेबा जानो थाखाय बेखौ बेगरखौ थिनानै दोननाय जायोमोन आरो। जेनेबा सबाइया थ' जों ओरैनो बेफोरबायदि थावजों बांसिनानो जाया सबायखौ खारैफोरजों जायोमोन ना?
औ नंगौ।
खारैफोरजों जानाय जायोमोन आरो ओमफाय आरो सिबिं
औ
सिबिंखौबो आथिखालाव माने एसेबां मावनायखौ जों नुनो मोनला आरो सिबिं आबादखौ। माने ओ गोदोनि समाव जोंनि बर' न'खरफोरा माने फिथा जानो थाखाय सिबिंखौ माने गोजां बोथोरनि समाव फोनानै लायोमोन। बेनिफ्राय आथिखालावथ' माने बांसिनानो जोंहा नारिखलनि जानाय जायोना। बेनि थाखाय माने ओ सिबिंफोरखौ फोनाय नुला आरो। माने बेफोरखौ बारिफोरावनो एसे गोजां बोथोर मागोनि आन्थाखिनिखौल' जानो थाखाय फोनानै लानायखौ जों नुनाय जायोमोन आरो। बेखौ सिबिंखौ। बेनिफ्राय आरो ओम बाखि मेगं जेनेबा खुमब्रा, जोगोनार बेफोरबो थ' मोनसे थिनानै दोनजानाय ना ओमफाय बेफोरखौ न'नि बारिफोरावनो जेनेबा सां लुनानै बा हाखर फोरनि साफोराव सां होनानै ओमफाय बेबायदि खालामनाय जायोमोन। ओमफाय लोगोसे गरसि गरसिफोरखौबो बेबायदिनो न'नि बारिफोराव थाखायोमोन आरो बेफोर मैगंफोरा जायखौ जोङो बर'नि मोनसे आबाद होननानै बुंनो हायो माने गासि बो न'खरावनो थाफ्रामो आरो बेफोरो गुबुन मैगंफोरा थायाबाबो बेफोर मैगङा थाफ्रामो बेनिफ्राय आरो। आथिखालावथ' जोंहा आबाद मावोब्लाबो माने बेफोरबायदि सिबिंफोरखौ सबायफोरखौ एसेबां खालाम नाय नुला माने समजों लो गोसे जोंना आथिखालाव माने गुबुन गुबुन मैगं माने आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो आबादारिफोर
गोदान आबाद
औ गोदान आबाद जेनेबा हमनानै ला ओ समजों लोगोसे जेनेबा गोजां बोथोरफोराव आजिखालिथ' फुल कबि थाबाय बान्दा कबि थाबाय गाजर पालें सुखा ओमफाय आरो बै बिदा बर'आव बुङोना बेखौ सालगुम नामा होननानै ओमफाय बेफोरखौबो आथिखालाव मावनायखौ नुनो मोनो आरो गोदान आबादारिफोरखौ लोगोसे जेरै पथल जिंखा ओमफाय थाइसुम
औ औ
खौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो खिन्थु जेनेबा गोदो आथि गोदोयो बर' सुबुंफोरा न'नि गावबा गाव जानो थाखायल'सो मावोमोन ना गोबां न'खरानो खिन्थु आथिखालाव मा ने बेफोरखौ जायहा माने गोबां हा दङ बिसोरबायदि मानसिया जुदि आबाद मावनो गोसो थानाय मानसिफोरा गोबां बुरजा दिहुन थायाव माने बेखौ मावनाय जायो आरो मोनसे थांखि लानानै जेनेबा आबाद मावनानैबोथ' मोनसे मोजां जोङो रांखावरिबो बुथुमनो हायो नङा होमबा
औ
जायनि जाहोनावहाय बेफोरखौ माने आथिखालाव बुरजा बुरजायै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो लोगोसे बेसर फोयो न'वावबो जानो थाखाय थावा थालाङो नालाय बेसर फोनानै लायोब्ला ओमफाय लोगोसे बेखौबो फानहरनाय जायो जानोखिनिखौ लाखिखांनायनि उनाव
औ नंगौ
बेबायदिनो गोबां आबाद मावो आरो जोंनाव ओमफाय दा नोंथांमोननाव ओरैनो नों थांमोननि जायगायाव गाहायै बर'फोरा आथिखालावबो जेनेबा मा मा आबादखौ बां सिनै मावनाय नोंथाङा नुनो मोनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
अह जोंनाव आथिखालावथ' गोदोनिफ्रायनो आबादजोंनो सोनारनानै थाबोखानाय बर'फोरा ओ जोंनि जायगायावबो माइ आबादानो गुबै आबाद दासिमहालागै ओमफाय ओ जोंनाव मोननै बोथोराव स्पेसेेलि आबाद मावो जेरै दैज्लां बोथोराव गुबै आबाद माइया जायो ओमफाय मेसें बोथोराव बिब्दिनो आलु बेसर जुखाम हानि सबाय बायदिसिना ओ कबि बेफोरो मेगङा जोंनि जायगायाव मेसें बोथोराव मावजायो आरो बेनिफ्राय दैज्लां बोथोराव होनोबा ओ बेफोरबायदिनो मैथा गोखै मैथा गोखा बोरि जायगायाव ओ बानलु बेफोरबायदिखौ गायनानै आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव बांसिन आबादखौनो मावनाय जाया मानोना जोंनाव दैब' बारि जायगा नालाय ओ दैया लोमनानै गोबां आबादानो थैयो बेनिखायनो बांसिन आबादखौनो गोजां बोथोर एबा मेसें बोथोराव जोंनि मावनाय जायो आरो ओ जेनेबा आबाद बायदिसिना मावनायाथ' नोंथाङा जेरै बुंलांखादों बेफोरबादिनो सब गासैबो एखेखौनो बुंजायो आरो गासिबो एखेयानो जाजोबदों जोंनि आबाद मावनायजों गोरोब दों आरो
औ दे नोंथां जोंना माने समा जाबाय जाबाय बेनि थाखायनो दोनथ'नोसै दे औ दे